अ नोंथां खोनादों ना अ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलाय सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन मान
औ नोंथांथारैनो
औ बिदिबा नोंथांनि गामि ओनसोल एबा नखराव माबायदि दाउ अमा बोर मा मोसौखौ फिसिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां जेरै जोंनि नखरफोरावथ जेरै दाउ अमा फिसियो होनब्लाथ जेरै जोङो बेफोरखौ जेरै न'फोराव नआवथ सासे सायसे ओ सासे खायसे मानसिनिया न'फोरावथ थाखाया नालाय
औ
जेरै बेमार आजार जानानै जेरै थैलाङो अब्ला जोङो बे बेखौ जों बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो जेरै दा अमाफोरखौथ जों बाजारफोरनिफायसो बायनानै लाबोनाय जायो बांसिनानो।
औ नंगौ।
आरो जों बे अमाखौ जेरै बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जेरै अमायाबो जेरै बुन्दि बुन्दा होननानै जों बरआव बुंनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
जेरै जोङो बुन्दाफोरखौ बायनानै बांसिनानो लाब लाबो जेरै आरो बुन्दिफोरखौ खायसे फिसाय फिसा आजायनो थाखाय जेरै जोङो लाना फैनाय जायो आरो बांसिन। बांसिनानो बिदिनो खायसे खायसे मानसिया औ आरो जों बेखौ खौ जेरै ओ जेरै ओ बाजारफोरनिफाय बायना लाना फैनानै जेरै जोङो नआव जेरै
ओ बिसोरनो आदारनि गोनांथि जायो आरोना आदार जेरै बिसोरो अमा फिसाफोराथ जेरै थास रुनाय बायदिसिना गोबां रोखोमखौ जानो हाया नालाय जेरै जोङो साफ सापरनि गोनांथि जायो औ सापरनि गोनांथि जायो। जेरै जों बे सापरखौ होनाय जायो आरो बिसोरनो अमा फिसाफोरनो आरो जेरै अफ्रि जेरै जोंङो बरआव सेरेब सावो। नालाय जों बरफोरा जेरै बे अफ्रिखौबो जों होनाय जायो आरो।
औ
आरो दाउफोरखौबो जोङो बिदिनो ओ जेरै ओ बाजारफोरनिफाय बायना लाबनानै जेरै जोङो बेसोरखौबो ओ बिदै दैहोनानै जेरै जोङो फिसा होयो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौबो जेरै आदार होयो जेरै माइरं होयो माइ होयो। जेरै ओंखाम ओंखाम बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ फेदेरनाय जायो आरो जेरै जोङो जोङो जेरै दाउनिबो फ्राम बानायनो हायो।
औ नंगौ।
नोंथाङा बो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
औ लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव मोसौखौ आरो बोरमाखौ माबायदियै फियो एसे फोरमायग्रोगोन ना?
औ जेरै जोङो बोरमाखौथ' जेरै जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो जोंनि न'आव खायसे जोंनि न'आव गोबांनो थानाय जाया आरो जों बेखौ बायग्रोनासो लाना फैनांगौ आरो सोरनिबा जेरै नख खरनि जाथि बुंखनि जेरै जों लानानै फैनाय जायो जेरै बिसोरनिफ्राय आदि होनना बुंओ आरोना जों बर'आव आदि लानानै फैनाय जायो बेफोरखौनो जोङो जेरै फिसा आजाय होयो फिसा आजाय होनानै जेरै जोङो बिनि फिसायानो बे बे बिनि फिसायानो बे गोबां रोखोम ओ जालाङो आरोना जोबोद बुरजा जालाङो आरोना।
औ नंगौ।
जों बेखौ फार्मबो खुलिनो हायो जेरै ओ गोबाङानो फार्म बोरमानि फार्म दङ जेरै जोङो बोरमाखौ खासि खालामनानै जोङो ओ जेरै सापर ओ बयलार दाना बायदिसिना गोबां रोखोमनि होनांगौ जायो आ आरोना जोङो बेयाव। बेखौ होनानै जोङो जोबोद रां आरजिनो हायो आरोना। जेरै जोङो बेखौ बेफारिफोरनो हरनानै खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ जोङो बेखौ हरनानै जोबोद गोबां गोबां आ रां आरजिनो हायो आरो।
बुंनांगौ।
औ आरो जोङो मोसौखौबो बेफोरबायदिनो फिसा आजाय होनानै जेरै जोङो मोसौनिफ्राय गायखेर मोनो। जेरै जों मोसौ निफ्राय गायखेर मोननानै जेरै जोङो बेखौ ओ बे गायखेरखौ जोङो गायखेर दाखाबो खालामनो हायो आरो जोङो रस'गल्ला रस'गल्लाबो खालामनो हायो आरो जेरै जोङो ओ ऐ खिउ होनो जेरै जोङो आलारि बाथि लगायो बेखौबो जोङो खालामनो हायो‌।
औ नंगौ नोंथां।
औ खिउखौबो जों खालामनो हायो खिउखौ जेरै जोङो खालामोदि जेरै ओ बेनि बेेरै गायखेर सा नि होनोना जेरै जों ग्लब ग्लब फुदुंबाय थाबा जेरै गायखेर सामनि जायो जों बेखौनो जेरै बटलफोराव सोना दोननानै जेरै जों आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो।
औ नं
औ। आरो जों गायखेर दाखाखौबो जेरै जोङो गायखेरखौ मोसौनिफ्राय गायखेर सेरनानै जेरै जोङो ओ
बे गायखेर दा बे गायखेरखौ जोङो खारजि सेबनानै जेरै ओ जेरै रस'गल्ला बानायनो हायो आरोना जेरै ग्लब ग्लब फुदुंनानै जोङो औ आरो गायखेर दाखा खौबो जोंओ बिदिनो फुदुंआलासिनो जोंओ बयामाव सोना दोनबानो बेखौ ओ सानब्रै सानबा आ सानब्रै सानबानि गेजेरावनो जों लोंनो हायो आरोना। बुरजाबाथाय खनसे लागैनो सोना दोननानै औ आरो जों मोसौनिबो फ्राम बा जेरै मोसौआबो गोबां रोखोम गोबां गोबां दङ आरोना जेरै मोसौ जारसिबो होननानै बुंनाय जायो मोसौ सौ जारसिखौ ओ खायफा मानसियासो बांसिनानो लानाय जायो।
औ नंगौ।
दा जोंनि बे लकेल मोसौखौसो बांसिन लानाय जायो आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंङ मोसौनिफ्राय गोबां रोखोम हासार मोननो हायो जेरै ओ जेरै जोङो बे हा हासारखौ जेरै गया गाय गय गायनायफोरावबो बा-बांसिनानो होना होनाय होनाय जायो। औ बासनानै गय गय गायनायाव होनाय जायो आरो जेरै जोङो ओ जेरै जोङो ओ हासार औ आबाद फोथारफोरावबो जों औ नंगौ थारैनो। नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
औ नंगौ नोंथाङा आगोलावसो बुंनाय बायदि जोङो डायरेक्टलि जोंनि न'आव थायाबा जोङो ओ हाथाय फोरनिफाय जोनों दाउ फिसा एबा अमा फिसा बिदिनो बोरमा मोस मोसौफोरखौबो जोंङो हाथाय बाजारफोरावबो मोसौनि। बायनानै मोनो बिब्दिनो जोंङो दाउ फिसाफोरखौबो। गोबां रोखोमनि दङ जोंङो लकेल दाउ खयलार आरो बयलार बिदिनो। जेरोखोम बेलेग बेलेगनि बिदिनो जोंङो लाना फैनानै नआव। जोंङो मोजांङै बिदिनो। दाउ फिसाफोरनो जोंङो एंखुर माइरंखौ होनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
बयलार बयलारनि थाखाय एसट्रायै गुबैयै जोंङो फाराम लुनानै जोंङो फिसिनायखौ।
औ औ नुनो मोनो जेरै जोंङो औ जेरै जोंङो बे। बे खायसेयाथ जेरै बयलार दाउफोरखौ। खौ जेरै बिदै दैया नालाय जेरै बिदै दैनो थाखाय जोंङो जेरै बिजिनि गोनांथि जायो मेडिसिन होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बिब्दिनो जोंङो औ। औ बिदिनो जोंङो फियो आरो जोंङो फिसिनानै बिदिनो। देरबाथाय जोंङो दाउफोरखौ फाननानै जोंङो गोबां रां मोनो बै रांजोंनो जोंङो। नखर खुंनायाव गोबां मदद जायो।
औ नंगौ थारैनो जेरै जोंङो बेखौ औ नंगौ।
अमा फिसाखौबो जोंङो हाथायनिफ्राय जोंङो। बाजारनिफ्राय जोंङो बायना लाबोनानै जोंङो गिबियावनो अफ्रि एसे। जों जोंङो सापर्ट गलायनानै जोंङो जाहोग्रोनाय जायो। जेब्ला जेब्ला अमाया गिदिर जालांङो देरलांङो एसे। अब्ला जोंङो अमानो जोंङो थास रुना होनो हायो आरो। गोथां मैगं थाइगं जेरै जोंङो। मुला गाज ओ फान्थाव बेफोरखौ जोंङो। ओ होनानै फुदुंनानै होनो हायो।
आरो जों जेरै अमा अमाफोरखौबो जेरै जोंङो फिसा जायो होननानै गोबां बुरजा। जायो नालाय अमाया दसथा बारथा बेफोरबायदि जायो नालाय। मासे अमायानो जेरै फिसा आजाय होयोब्ला।
अमा अब्ला जों अमाखौ जोंङो फाननानै गोबां रां मोनो। बै बै रांफोरजोंनो जोंङो नखर खुंनायाव। गोबां मदद मोनो आरो जोंङो बिदिनो फिसिनानै जोंङो मदद मोननायखौ जों नुबोगास सिनो लोगोसे जोंङो दानि जुगाव गोबां अमा फार्म खुलिनायखौ जों नुनो मोनो। ज्ङो अमा फार्म खुलिनो थाखाय जोंङो। गिबियावनो गावनि आखयाव रां थायाबो जोंङो सरखारनिफ्राय जोंङो लन। लानानै एबा जों बेंकनिफ्राय लन लाना जोंङो अमा फार्म खुलिनानै जोंङो। संसार जाबोनायखौ आरो गावनि जिउ राहा खुंबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरो।
औ नंगौ बांसिनानो जेरै जों बरफोरा औ लनखौ बांसिनानो लानाय। जायो जेरै बिदि बोरमा फार्म अमा फार्म जेरै मोसौ फार्म बिदि खालामो नालाय आरो। दाउ गोबां रोखोमनि बिदि खालामो नालाय आरो फिसि जानाय होनोबा जोंना नाबो दङ जेरै जों नाखौबो फिसियो नाखौ फिसिनानै जोबोद। नायाथ गोबां रोखोमनि दङ जेरै कमलकात भखुवा बायदिसिना रोखोमनि जेरै पामफ्लेट।
बेखौबो जोंङो बिदिनो ओ जोंङो बिदिनो फिसिनानै जोंङो। गोबां गिदिर गिदिर खालामनानै जोंङो आदार सादार आदार गुन्दै बायदिसिना अफ्रि। नानि आदार होनानै जोंङो बेखौबो जोंङो गोबां फैसा आरजिनो हायो आरो।
औ नंगौ औ थिग बिबदिनो जोंङो मोसौ बोरमानि बेलायावबो बिद बिदिनो जों मोसौआबो मोननै रोखोम जेरै लकेल आरो जारसि बिदिनो जों लक लकेलखौ नआवनो फिसिनाय जायो आरो। जारसिनि थाखाय जोंङो फार्म खुलिनांगौ मानो होनबा जारसिखौ जोंङो दुब्लि फोथाराव। हैनाय जाया जासिखौ जोङो न'आवनो फिसिनानै सापट आरो बिदिनो राङालाव पानेलाव जोङो बैफोरखौ होनाय जायो आरो जोङो लकेलखौ जोङो। दुब्लि फोथारावबो जोङो हैना दोननो हायो आरो लोगोसे जोङो जारसिनि थाख जोङो गांखो हानानैबो लाबोनानै जोङो फिसिनो हायो। आरो जोङो जारसिनिफ्राय गोबां लिटार लिटार जों गाइखेर मोनो बै गा केरखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां मोनो आर रो जों बै गाखेरनिफ्रायनो गोबां मुवा बेस साथ बानायनो हायो जेरै जोंङो गला पनिर बिदिनो दै गाइखिर आरो जोङो खि बो बानायनाय जायो नों नोंथाङा आगोलाव फोरमायनाय बायदि जोङो बैफोरखौ। बानायनानैबो जोङो एसे एसे रां बुथुमनो हायो लोगोसे जोङो बिदिनो बोरमायाबो जोंनिया राम बोरमा दङ बिदिनो लकेल बोरमा। जोङो बैफोरखौ बोरमाफोरखौ जोङो फिसिनानै जोङो रां खामायनो हायो लोग
औ जेरै बोरमा मेन्दाखौबो जों बांसिना गुबुन गुबुन बांसिन लानाय जायो बोरमा मेन्दाबो होननानै बुङो।
औ नंगौ बिदिनो जोङो मोसौनि खि बोरमा खि बेफोरखौ जोंङो। हासार महरैबो माइ गायनायाव आबाद मावनायाव जोङो औ। औ नोंगौ नोंथां।
फोराव औ जेरै बानलु गायनायफोरावबो।
आरो
बेफोरनो औ बांसिन जोंनि रासायनारि हासार बायदि जाहैबाय आगोलथ' जों बेफोर बांसिनानो बाहायनाय नुयोमोन थेवब्लाबो दानि जुगाव जों एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां लोगोसेनो जोङो जेब्ला अमा फार्म फुलियो अब्ला जोङो फुख्रि सेराव जों अमा फार्म खुलिनानै बै अमानि खिखौ जोङो हाखर साइखि जों सु स्लाय हरनानै बेयाव जोङो ना फिसिनायावबो जोङो गोबां मदद मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। लोगोसे जोङो अमा दाननानैबो जोङो फाननायखौ नुयो आरो। बिदि फाननायनिबो जोङो रां खामायनायखौ फालांगि महरै जोङो बेखौ नुनो मोन ओ आरो बिदिनो दा आथिखालनि मुगायाव बिदिनो सोलिगासिनो दङ नङा होमबा।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। बिदिब्ला ओ मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिस आं जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांजों आरो उन आयदायाव जोङो गुबुन मोनसे आयदायाव लाना रायज्लायनो मो हागोन।
औ नं
बिदिब्ला एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां।